उम
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नों
औ नोंथां जों ओ बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहामा हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो फिनजासे हरनाय जाबाय नोंथां
आ नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनोसो होननानै फन हरदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
आ अब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोना आं फोरमायग्रोनो नोंथां
अब्लालाय आंनो फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे फोरमायगोरदे
औ अब्लालाय आं नोंथांनो जोंनि बर' हारियावहाय बे आबादखौ लानानै जोंना गोबां सुबुंनि फोथायनायफोर दंना बेनि सायावनो आङो नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै जि मिथिगौ
औ दे नोंथां फोरमायलांदो अब्ला
औ दा जोंना बर' हारिनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' हारियावहाय जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो मा गोदोनिफ्रायनो जोंना आबाद मावनानै जाबोग्रा खा गोबां मैगं थाइगंनि माइनि आबाद मावनानै जोंना जाबोखानायखा बे आबाद मावनायावहाय जोंहा गोबां नेमफोर आरो बर'नि ओ फोथायनायफोर दङ आरो जाय फोथायनाया माने सैथो नंजोबाबो जानो हागौ बेफोरबायदि फोथायनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंलांसै जेरैहाय जोंना मा बर'वा हारियावहाय मानसिनि देहायाव थानाय हांखोनि सायाव सायख'ना जायनि आगसियाहाय माने आसि बिजौफोरावहाय बांसिनावनो दन थायो दन हांखो थायोब्ला बा आसिफोरखौ जोंना जेनेबा गोथों खालामोब्ला बिदिनो गोथों खाला मनायावहाय जुदि गुदुं थायाब्ला थायाब्ला लायनो आरो जायनि आथिंनि आफाथालाया समानि हायाव गाजोबो बेफोरबायदि ओ खर'नि उनफारसे खानाया ना आइसा बायदि जायो अब्ला मा जायोनो आरो लोगोसेनो माबायाव खाफाला जुदि मोसौ सोलास्लिबनाय बायदि जायोब्ला ओ न'खरनि माइ आबादाहाय मोजां जायो होनना बर'फोरा फोथायो आरो बे बर' फोरनि फोथायनायाव दङ लोगोसेनो जेब्ला जों माइ गायजेनगोन बे माइ गायजेनग्रा समावहाय मा न'खरनि सासे सोद्रोमाया गायजेनग्रोनांगोन आरो न'खरनि जायखिजाया सासे मानसियाहाय गायग्रोनांगोन आरो गुबुन ओ गायनो होनाय सिगां नाथाय जोंनिया मेसेंनि आबाद मावजेननायाव ओ न'खरनि सुबुङा गायग्रायालासिनो गुबुन सुबुंखौसो गायग्रो होनांगोन आरो बेफोरबायदि फोथायनाया दङ माइ गाय गायजेनग्रा ए बा आग लाग्राया हौवा मानसि जायोब्लालायनो माइ गायखांजासिम बियो गावनि दारि बा खानायखौ सिनजानो मोना होननानै फोथायनाय दङ आरो हारियावहाय बिदि सिनजायोब्ला लायनो माइआ बिसंखायानो आरो मोजां जाया होनना बर'फोरा फोथायो आरो बिदिनो बोसोरनि माइ गायनाया जोंना जोबनोसैब्ला जोबथा दब्लायनिसि सोरगिदिं गायनानै गेजेराव लांदां दोननाय जायो आरो बेखौ जोंना माइ माइ ओ बाख्रि गायनाय बुङो जाहाथे बे बो सोरनि माइ गायनाया बाख्रिसे जाथों बेखौ फोथायनायजों बे खान्थिखौ खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय मा होनदों माइ गायनाया जुदि जोबोब्ला जोंना गायजेनग्रा हौवाया खानाय दारिखौ सिनजेननो मोनसिगोन आरो अब्लासो बे ओ गायनाया जोबागौमानै बे खानाय बा दारिखौ सिननो मोना जाहैबाय आरो बिदिनो बे माइ गायखांनाय सानखालि जोंना गामिनि हालुवा सानै साथामसो सम मोननाय मानसिफोरा फैनानैबो सावरि जाफैलायो आरो बे सावरियावहाय जोंना ना थारुन एबा औवा मेवाइनि ओंख्रि आरो जौ बेदर ओंखामफोर जानाय जायो आरो बिदिनो बे माइ गायखांनाय सानखौ जोंना नांगोल जांख्राबो बुंनाय जायो आरो बिदिनो जोंना रंजा बाजायै जोंना माइ गायखांनायनि बे जोबथा नांगोल जांख्रा जांख्रायावहाय जोंना रंजा बाजायै जोंनिया जानाय लोंनायनि गेजेरजों ओ समखौ हगार हरनाय जायो आरो बिदिनो जोंना आरोबाव दंबावो आसु माइ गायजेननाय बे आसु माइ गायजेननायनि जोंना बारायाहाय मा जानांगौनो सनिबार एबा मंगलबार जाथारनांगोन आरो जुदि ओ माइसालिनि थाखाय बे मोननै बारायखौ नागारना जायखिजाया गुबुन बारायाव जुदि गायजेननोबो हायो लोगोसे आग लाजेनगोन दब्लायनि आलियावहाय जोंना सानजा फारसे थास' बिफां गायनानै बेनि फारै फांसे बिलाइखौ सानजा फारसे मोखां खालामनो नांगोन आरो बे थास' बिलाइनि गाहायावहाय जोंना गांसे लाइजौ बनानै आरो बेनि सायावहाय गय जरा फाथै जरा माइरं आलुवा होनानै लोगोसेनो थुलुंसि दै गोथार सारनानै आरो धुप सावनानै खुलुमसननानै सानजाहा मोखां जानानै जोंना गासाखौ सावनांगोन आरो बेनिफ्रायसो जोंनिया मा जाय फारा फारि हायो बयबो गायनो मोनो आरो माइखौहाय बिदिनो जोंना आरोबाव दंबावो हालेवनाय समावहाय जोंना मा जुंगाला मोसौनि फाफ्लियाव जुदि बायोब्ला जुंगाल बायजाग्रा हाल एबा एवग्रा मानसियाहाय स्रियै रावजोंबो रायलायाजासे मा खालामनांगौनो जुंगालखौ बुद्रुनानैहाय गोजानाव गारहैनो नांगौ आरो बे जुंगाल बायनाय सान खालिलायनो जोंना बोथिसे ओंखाम मोनजाया होननानै फोथायनाय दङ जेनेबा जुदि जुंगालाहाय बेलासियाव बायोब्ला मोनानि ओखामखौ मोनजाला बेफोरबायदि आरो बिदिनो जोंना माइ ओंखारनाय समावहाय अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि ओ जानो जोंना माइथिलियाव थांनो मोना होननानै बर'फोरनाव फोथायो आरो बिदिनो जोंनिहाय गोदो गोदाय बि बिदिनो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि जानानै माइसालियावहाय थांनाय थाङामोन आरो बिदिनो बे फोथायनायखौ लानानैहाय आरो बिदि थाङोब्ला लायनो दुब्लिनि माइ ओंखार बारफुनाया रुङो होनना बर' हारिया फोथायो आरो आरोबाव दंबावो जोंनाहाय बर'फोरा माइ गायनाय थरायनाय समाव उवालावबो जिरायनो मोना जिरायोब्ला लायनो एन्जरा माइ हायो आरो जायो होननानै बर' हारिया फोथायो लोगोसे बिदिनो ओंखाम जाखांग्रोमोना जुदि एमआव उन्दुयोब्ला लायनो फोथारनि माइया गेलेमो होननानैबो फोथायो आरो बिदिनो माइ सौग्रा एबा गलि न'आव जोंना संना जानो मोना बेबादिनो सं नानै जायोब्ला लायनो न'खरनि माइनावा खारो होननानै फोथायनाय दङ मानो होनोब्ला माइ हानायनि सिगां दुब्लिनिफ्राय जोंना मोथिसे दै गोथार सारनानैसो हाना लाबोना आग लानायनि उनावसो माइखौ हानो मोनो आरो बे आग लानाय मोथिखौबो जोंना मा बाख्रि सिङाव दिन्दां खालामनानै दोननांगौ जायो आरो दा बेफोर फोथायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायलांबाय नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाथ' माखासे गोबां बाथ्रा बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां फोथायनाय बेखौ फोरमायनानै थांबाय अब्ला आं नोंथांनोनो बे बर' हारिनि माखासे फोथायनाय आं बेफोरखौ नोंथांनो फोरमायबावनो सानदों नों नोंथाङा आंनि बे खिथानायखौ नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना नोंथां
औ खोनासंजागोन नोंथां
औ मानि नोंथाङाथ' माखासे गोबां बाथ्राखौनो फोरमायलांखाबाय बर' फोरनि फोथायनायनि बारै आंबो माखासे आंनि मिथिनायनि आंनि मोनथिनायखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो ना बर' हारियाव जों जोंहा मा मा फोथायनाय दंबावो आरो बेनि अनगायै बेखौनो आं नोंथां फोरमायनो सानदों दा बर' हाथि बर' हारियाव मोनसे जोंहा मोनसे गाज्रि फोथायनाय दङ जों बेखौ गाज्रि होनांगोन जेरै दायना फोथायनाय बेयो मोनसे बर' हारिनि गोद गिदिर जेंना जों बेखौ दासिमबो बर' हारिया सोखानानै लानो हायाखै एबा फोजोबनो हायाखै आरोना नोंथां
दासिमबो गोबां जायगायावनो जोंहा दायना फोथायनायखौ दायना दायना दं होननानै फोथायनाय जायो बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे गिदिर जेंना आरोना नोंथां बेखौ जोङो सोखा जों बेखौ जोंनि बर'हा निफ्राय ओ बर' हारिनिनिफ्राय बे खोमसि फोथायनाय दायना बेखौ जोङो फोजोबस्रांनांगौ नङाब्ला जोंहा जोहा बर' हारिया एसे गाहाय थाखोनि होननानै सानजाबाय थागोन बे फोथायनायखौ लाबाय थायोबा नोंथाङा बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फोथायनाय दंबावो
जेरै बर'फ्रा जेब्लायबो बर' हारि बर'फोरा जेब्लायबो जोंहा ओंखाम संग्रा न'खौ जेब्लायबो ओ खोलाथिं लुनाय जायो बेखौ जोङो माब्लाबाबो सोनाबथिं सानजाथिं एबा साहाथिं लुनाय जाया थिग बेदाय दि बेबायदिनो बर'फ्रा जोंहा फोथायनानै दुङोदि बाख्रिखौ जोङो जेब्लाबो सानजाथिं होनोनांगौ बेबो मोनसे फोथायनाय आरोना जोंहा बर' हारिया गोबां आसार खान्थिजों सोरजिजानाय मोनसे हारि बेयाव जोंहा गासैबो ओ खामानिफ्रानो एबा गासैबो खान्थियानो मोनसे फोथायनायजों एबा मोनसे ओ गावजों गाव फोथायलायनायनि गेजेरजों दाजायो एबा हारिया बे एबा खुंजानाय एबा गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा फोथायनायजों लोगोसे ओ मोनसे गेरेमसा हारि दाबोनाय आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो जोंहा फोथायनाय ओ जोंहा जेनेबा जोंहा अबेबा मोनसे गोनां खामानिफ्राव थांनो गोनांबा एबा जोंहा हिनजावफोर हिनजाव गोदान नायनाय होन एबा मोनसे मोजां खामानियाव थांनाय समाव लामा ससेयाव जोंहा माउजि गोसोम बारस'योब्ला जोंहा बेखौ मोजां जानाय नङा एबा जाफुंनाय नङा एबा माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ होननानैबो साननाय जायो आरोना नोंथाङा ओ बिदि बारस'बा जोङो ओ गिदिंबोफिननानै फैनाय जायो आरो ना नोंथां जोङो जा खामानियाव थांनो गोनांमोन जों बेखौ थांनाय जानाय नोङा आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा ओ न'नि साखाथियाव दाउखाफोर गाबहैयोब्लाबो जोंहा न'खराव सोरबा सासे थैगोन एबा ओ जाथि खुरमानिया थैगोन एब्ला न'खराव माबा मोनसे खैफोद जानो हागौनि रादाब लाबोयो होननानै फोरमायो आरो ना नोंथां जेब्ला जोंना दाउखा गोसोमा जोंनि बे उसुं सेराव फैनानै गाबफैयो अब्ला जोंहा न'खराव माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ होननानैबो फोथायनाय जायो आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फोथायबावनाय दंङोदि जेरै जोंहा हिनजाव गोदान जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ जेब्ला जोंङो जोंनि हौवा गोदानानि न'आव सोफैजेनगोन अब्ला बे हिनजाव गोदाना आगसि ओ आगसि आथिंजों हरजेननानै लामा एबा दरखं मोखां एबा जोंनि न'मा न'आव हाबजेनो अब्ला आगसि आथिंजों हरजेनो हाबजेनोब्लासो जोंहा बे हिनजावखौ माइनाव गोनां होननानै फोथायनाय जायो आरोा नों नंङाब्ला जोंहा आगदा आखाय आथिंफोरजों बारजेना हाबदिेनोब्ला जोंहा बेहा बे हिनजाव गोदाना जोंहा लोखि गोनां जानाय नंङा होननानै फोथायनाय जायो आरो नोंथांङा
औ